खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोलोम खोनाबाय खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
मा नोंथाङा दालाय माथो खालामदों नोंथां?
आं नोंथां दाथ आं ओ अमानि आबा माबानिफ्रायसो फैदों आबादनिफ्रायसो
अ नोंथाङा होमबा अमानि फाराम फाराम एबा आबाद मावनानै जिउ खुंदों नामा नोंथां?
औ नोंथां आं अमानि आबाद मावनानैनो आंनि जिउखौहाय खुंगासिनो दङ।
आरो आं इयुनावबो बेजोंनो जिउ खुंलांनो सानदों
दा होदो नोंथाङा अमाखौ आबादखौ बोरै बानायनाय जायो आरो बेजों माबोरै जिउ खुंगासिनो दङ।
अ नोंथां दे आं अब्ला फोरमायलांनोसै ओ जोंहा सिगांग्रो अमा अमानि फाराम एबा आबाद खालामनो थाखाय जों बिसोरनो ओ सुबिदा बायदियै न बानायनानै होग्रोनांगौ जेनेबा हमनानै लादो नखौ बानायनो थाखाय बिसोनो गोजौ जायगानि हा खोनानै होग्रोनांगोन आरो बे नखौहाय जोङो फाखानि एबा औवानिबो बानायनानै होनो हायो। आरो गाहायनिया जाहाथे ओ बिसिनि अमा खिफोरा जाहाथे गाहायाव हाय मोजाङै थाहैयो आरो मानसिनावहाय मोनामा जासे बे अमा खिखौहाय जोङो हाखर जावनानै जों गारनो हायो एबा सुस्रा हरनो हायो आरो अमा अमा खिखौ आरो जों बेखौ साफा खालामबाय थानांगौ जायो अमा अमाफोरनि ओ अमाफोरखौहाय मानो होनोब्ला अमाफोराबो गोबां रोखोमनि बेराम जायो नालाय ओ बेखायनो जोङो अमाफोरखौ गोबां थाल लानांगौ जायो एबा जोङो बिसोरखौ गोबां आदद खालामनांगौ जायो।
बेफोरनि थाखाय ओ जोङो अमाखौहाय ओ सिगांग्रो जोङो गोरलैयावनो ओ अमाखौ जोङो ओ जिब जुनारफोरनि डक्टरफोरनाव लांनानै जों बिसिनो बिजिफोरबो होनाय जायो। ओ जाहाथे बे बिजिफोरजों बिसोरो जेबो ओ गाज्रि बेरामफोराव सन्देरा बिसिनाव ओ बिदिनि थाखाय जोङो बिसोरनो बिजिफोर होनाय बिजिफोर होनानै जों बिसोरखौ रैखाथि होनाय जायो आरो गोरलैनिफ्रायनो आरो जेला बिसोरो देरो अब्ला जों बिसोरखौहाय ओ गिदिर फालांगियारिफोरनोहाय गोजान गोजान जायगायाव जाहाथे लांनो हायो जों बिसोरनो हरनाय जायो। ओ जेरेखम बेजोंहाय जोङो रां आरजिनानै लानो हायो। आरो बे ओ जोङो अमाफोरखौहाय जोङो ओ फिसाफोरबो जाहोनानै जोङो ओ फिसाफोर जाहोनानै जोङो बिसिनो ओ फैसा फैसाफोरबो मोनो एबा रां आरजिनानैबो लानो हायो बे फिसाफोरखौहाय जोङो गोबां मानसिफोरानो बायना बायो। बिनि थाखाय जोङो बिसिनो ओ गोबां रांफोर आरजिनानै लानो हायो। अमाया गोबां गोबां रोखोमनि दङ बेफोरो ब्रिद लायो ब्रिद दङ अमाफोरा ए बेनिखायनो जोङो अमाखौ आलादा आलादा दोननांगौ जायो आरो गोबां जोथोन लानांगौ जायो बिनि थाखाय जोङो अमाफोरखौ जोङो गोजानाव एबा बागानफोराव हाय दोननाय जायो जाहाथे ओ बिसोरो मानसि फोरनावहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैया मानो होनोमबा बिसिरनि मोनामनायनि जाउनाव मानसिफोरनाव गोबां गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बिनि थाखाय जोङो अमाफोरखौ गोजान जायगायावहाय ओ बागानफोराव बा गोजान जायगा हाफोरावहाय जोङो बिसोरनो न'बो लु नानै होनाय जादों ओ बे न'फोरखौहाय जोङो फाखानिबो बानायनाय जादों एबा जोङो बेफोरखौ थिंबो खोबनानै होनाय जादों आरो जों बेफोरखौ गोबां ओ बिसोर अमा फोरखौ जोथोन लानानैसो जोङो ओ बिसोरनो बे न'खौ लुनानै होनाय जादों आरो ओ
हेल नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों ओ ओ बिब फोरनि ओ बेफोरनि जाउनावहाय जोङो जोंनि जिउखौहाय ओ मोजाङै मोजां खुंलांलांनो हायो
ओ ओ बे अमाफोरावहाय गोबां बेरामफोरबो सन्देरो बिनिखायनो बि सोरनो गेजेर गेजेर जोङो भिटामिनफोरबो होनाय जायो मानो होनबा अमाफोरनावबो ओ ओ फिलौ जायो बिनि थाखाय बिसोरो देरा देरा जालाङो देरा देरा जालाङो जों बिसिनि थाखाय जिब जुनारफोरनि ओ फाहामसालियाव थांनानै जों बिसनो ओ बिसोरनि ओ बिसोरनि जोथोनखौ नायनानै जोङो बिसोरनो मुलि होनाय जायो एबा जों बिसोरखौ गोबां जोथोन खालामनाय जायो आरो बे मुलिनि गेजेरजों बिसोरो बेखौ मोनजाब्ला बिसोरो गाहामैनो हामो गाहामैनो हामनानै बिसोरो मोजाङै जाहाथे देरनो हायो बिनि थाखाय जों बेफोरखौ जोथोन लानानै होनाय जा यो आरो आरो जोङो बिसोरनो आदारनि थाखाय जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायसो जोङो दाना बायनानै लाबोयो आरो बे दानाफ्रा थोस्लाबाबाबो मालाबा जोङो एंखुर माइरंफोर एंखुर माइरंफोरजों लोगोसे जोङो बिसोरनो थास' थास'फोर थास' बिसंफोरखौ जोङो रुनानै होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो मैगंफोर सायनानै आग्लायनाय माखासे देन्थाफोर जेनेबा ओ खुमब्राफोरनि खुमब्राफोर आग्लायनाय माखासे बेफोरखौहाय जोङो अमाफोरनो रुनानै होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो अफ्रि आरो गुन्दै बेफोरखौ होनाय जायो आरो ओ बे अफ्रि गुन्दैफोरखौनो जों लागायना होनाय जायो नांगौ बिबांनि आ दारखौ जोङो बिसोरनो होयो सानसेयावहाय जोङो बिसोरनो खमैबो ओ खेबथाम खेबब्रै आदारखौ होनाय जायो आरो बिसोरखौ जोथोन लानानै दा आंनि बुंनांगौआ नोंथां एसेनोसै नोंथाङा दा माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां, नोंथाङा जेरै अमा फिसिनानै जिउ खुंबोगासिनो ना, बेबायदिनो आंबो मोसौनि आबाद एबा अमाव मोसौ फिसिनानै आंबो न'खरावनोउ जिउ आंबो जिउ खुंबोगासिनो आरो नोंथां
औ
बेबायाददिब्ला नोंथांनोबो आं खालामनाय बायदिखौ नांगोन नामा नोंथां?
नोंथाङा एसे फोरमायलांदो जाहाथे आंबो इयुनावहाय सोलोंनानै लानो हायो।
अ औ जागोन बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा खोनासंनानै लादो। आ बिदिब्ला जोंहा आंखौ मोसौ फिसिगासिनो आरो नोंथां जेरै आंहा दासिमबो साख्रि गैया नालाय बे बेबायदिनो आंङो मोसौ फिसिनानै न'खरनि सुबुंजोंनो एबा बिसि फिसाजोंनो मोसौ फिसिनानै रायजो जागासिनो दं आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथांनो सिगां मोसौ फिसिनोब्ला गोबां रोखोमनि दं जेरै जोंहा लकेलावनो मोननाय आरो मा होनो मोसौ जारसि गोबां ब्रिडनि दङ आरोबा गोबां रोखोमनि दंङ मोसौ जारसि दंङ बिनि उनाव हल स्टेेन होननाय दंङ बायदि रोखोमनि आरो लकेलावनो मोनग्रा दं आरो नोंथां। नाथाय नोंथाङा मोसौ फिसिनानै आरो आबाद मोसौनि आबाद खालामनानै जुदि जिउ खुंङनोब्ला बै जोंनि गामिनि लकेल मोसौआ जानाय नंङा आरो नोंथां बेनि थाखाय नों नोंथाङा लानांगोन मोसौ जारसि आरो मानो होनोमबा मोसौ जारसिया गोबां बिबांनि गाइखेर होयो नालाय सानसेयावनो बिदिनो बा लिटारनिफ्राय जिबा लिटारनि गेजेराव गाइखेर होयो आरो नोंथां बिनि थाखायनो नोंथाङा मोसौ जारसिखौ आबाद खालामनो ब्ला बायनानै लाबोग्रोनांगोन आरो बे मोसौनि बेसेना मासे खायावनो से लाखनिफ्राय नै लाखसोनि गेजेराव थांङो आरो नोंथां। बेबायदिनो मोसौखौ आंङो गासै माजोम मा बा मोसौखौ लानानै फैदों बेनि उनाव नोंथाङा बे मोसौनो थानो थाखाय मोनसे न बानायना होनांगोन आरो नोंथां। बे मोसौखौ न‌ बानायना होननि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बे मोसौखौ जोंनि न खाथियाव लानो मोननाय नंङा आरो नोंथां मानो होनब्ला मोसौ खिया जोबोद मोनामो नालाय बे बि थाखायनो नोंथाङा बेखौ एसे गामिनि गोजान एबा खना जायगायाव खालामब्ला मोजां जायो आरो नोंथा बेबायदिनो मोसौआ बो मोसौ जारसिङा बा बारा फोथाराव लांनो हाया नालाय बेखौ न सिङावनो बांसिनानो दोनबाय थानांगौ जायो आरो नोंथां मानो होनबा मोसौ जारसिया गुसु फुंङाव थांग्रा जायगासो बेयो जोंनि ओनसोलनि बारहावाजों बारा गोरोबनो हाया बेनि थाखायनो बेखौ न सिङावनो दोनबाय थानांगौ आरो। बेनि थाखाय बियो थाम्फै अरो नालाय बेखौ मालाबा मालाबा मुसारि सिंङावबो सखोनानै दोननांगौ जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो मोसौआदारनो अ मोसौनो थाखाय आदार होनांगौ आदारखौ आं बांसिनानो जिगाबखौ होनाय जायो आरो नोंथां। नाथाय बै हाग्रा बंग्राफोर ओ गांसोफोर गन ग्रिन एबा गोथां बुस्थुखौ मोनोब्ला साबसिन जायो आरो। बेबायदिनो मालाबा मालाबा समाव फोथारफ्राव गांसो आरि मोनाब्ला अब्ला आंङो बै बाजारनिफ्रायनो लाबो लाबोनाय दाना बेखौ जाहोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव मालाबा मालाबा मोसौआ मा होनो बेमार जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बेमार जायोब्ला बिसोरखौ मा बै बिसिनि जिब जुनारनि सावस्रि बिफानाव लांनानै एबा बिसोरखौ लाबोनानै देखायफैबाय थानांगौ आरो बेनि थाखाय थाखायनो मा खालामनांगौ बिसोरखौ नोजोर होबाय थानांगौ र बिसिनि मोसौआव माबाफोर सोलायनाय लाबोदों नामा बेफोरनि बारै बेनि उनाव नोंथांङा जेब्ला मोजांङै जोथोन खालामगोन अब्ला नोंथांङा गाइखेर मोनो आरो नोंथां फुंङावनो फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे ओमफ्राय बे गाइखेरखौ नोंथांङा फाननानै गोबां रां मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां बे गाइखेरखौ आंङो फाननाय जों लोगोसे आं न आवनो माखासे बुसथुफोर बानायनो हायो एबा बानायो आंङो बे गाइखेरजोंनो जेरै आंङो पनिर बानायो पनिर बानायखांनायनि उनाव बेबायदिनो मा होनोमोनलाय गाइखेरजों जाग्रा मोनसे बुस्थु दं गाइखेरजों बानाय ग्रा मोनसे बुस्थु दंमोन आरो ओ दोहि होनो गाइखेर गोखै आं बेफोरखौ बानायनानैबो मा खालामो रां आरजियो आरो नोंथां। फुङाव आंङो खनसे गाय खेर सेरो आदार होखांनानै। बेनि उनाव आरोबाव बेलासियाव बो खनसे गाइखेर सेरो आरो आं बिनि उनाव आंङो बेलासियाव थांनानै गामिनि बा जारावनो फाननानै रां खामायनानै लाबोयो। बेनि उनाव नोंथाङा मोनबावनो हागोन मोसौनि खि मोसौनि खियाथ' बुंनो थांङोब्ला जोबोर मोजां हासार जायो। बेनि थाखायनो मोसौ खिखौ आंङो माखासे आबादारिफोरनो फानहरनाय जायो आरो नोंथां। बिराद गोबां बिबांनि मुलाम फा जायो मोसौ खि फाननानैबो। बिनि मोसौ खियानो सबसे मोजांसिन हासार होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथाङा माखासे मोसौनिफ्राय मोनबावगोन मालाबा नोंथाङा बै जेरै माबा दं ना लकेल मोसौ आं बेखौबो लानाय जायो आरो नोंथां। बे लेकेल मोसौफोर मालाबा मालाबा समाव आंङो फानहरनाय जायो आरो जेरै मा होनो माखासे मानसिफ्रा बे मोसौखौ जायो नालाय आङो बेनि थाखायनो मोसौफोरखौ फानहरनाय जायो आरोमोन। बेनोसै नोंथां आंनि बुंनाया।
औ दे नोंथां। औ नोंथां खोनादों ना?
औ बिदिब्ला दोनथ'लायसै नामा नों
औ दे नोंथां इयुनाव मालाबा लोगो मोनफिनगोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।